हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना नोंथां।
हेलौ
खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं नोंथां।
औ नोंथां आंथ दासान्दि बेबादिनो ओरैनो जिरायनानै दंथयो।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां। नोंजों आङो मोनैसो आयदानि सायाव साव। सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथांनि गारांखौहाय एसे लासै खोनानो मोनदों।
औ
एसे खोनानाय बादियै गोसायै होन। औ-औ नोंथाङ एसे खोनादों औ-औ
ओ नोंथां ओ जोंनि बर' समाजावहाय बर' आइजोफोरा। मा बादियै नखर दानानै जोंनि जिउखौ खुंबोदों। ओ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ। गुवारै फोरमायनानै होनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। बर' आइजोफोरनि न' खर खुंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मोनथिखायोनो जे बर' आइजोफोराहाय गोदोनिफ्राय नुबोगासिनो दं बेबायदिनो जोंनि बर' आइजो फोरा न'खर सामलायनायावहाय गोबां रोखोमै बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरैबादि हाय बर' आइजोफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै न'खरखौ दाबोदों ओ मोसौ, बोर मा अमा फिसिनायजों लोगोसे खामानि दामानि- मावनाय माइ गायनाय, ना गुरनाय, हिसान दानाय गोबां रोखो मनि खस्थ' मावनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ अमा, दाउ उन लानाय होननानै बुङोब्लाबोथ' जोबोर खस्थ' दं बेवहाय अमा, दाउ लानो थाखाय जोंनो गिबियावनो आदार नांगौ बेफोरखौहाय बेफोर आदारखौहाय गोबां नायगिरथिंनो गोनां जायो जेरैबायदि ओरैहाय थास' हानानै होनाय बा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिलाइफोरबो नायगिरनानै होनायखौ नुनो मोनो जों बोरमा मोसौनो हाय बेफोरखौ फाननायनि उनावहाय बेफोर रांजों जों जोंनि नांगौ जानाय एबा न'खर सामलायनायाव गोबां मुवा बेसाद जानाय लोंनाय नांगौ जायो बेफोरखौहाय बायनानै जों न'खराव जानायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनाय होना नै बुङोब्लाबो जों गोबां रोखोमनि खस्थ' दं जेरैबायदिहाय दानाय लुनाय खालामनो थाखाय जोंनो गोबां रोखोमनि आइजें आयलाफोर नांगौ जायो जेरैबायदिहाय हिसान, जोन्थोर, रासो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बुस्थुफोर नांगौ जायो बेफोरखौहाय जों गावबा गावनि आखाइजोंनो दाननानै बानायनानै लानायखौ नुनो मो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदिनो जोंनो हिसान दानो थाखाय खुन्दुंखौ गिबियावनो नांग्रोगौ जायो बे खुन्दुंखौबो जों बर' आइजोफोरा गावबा गावनि आखाइजोंनो मिथिंगानि मोननाय बिफां लाइफां फिथाइ साम नाथाय बेन्दों बिलानि रिसिफोरजोंहाय खुन्दुावहाय गाब गानानै जोंनो नांगौ बायदि गाबखौ जों बुथुमनानै लानायखौ नुनो मोनो एबा खुन्दुङाव गाब गानानै जों हिसान दानायखौ नुनो मोनो। थिग बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खस्थ'जोंहाय बर' सुबुंफोरा बा बर' आइजोफोरा न'खर सामलायनायाव गोबां खस्थ'यै बिहोमा होबोदों ना गुरनाय होननानानै बुङोब्लाबो जों गावबा गावनि बा गामि ओनसोलनि दुब्लि फोथार दैमा दैसाफोरावहाय ना गुरनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो ना गुरनायावबो गोबां रोखोमनि खस्थ'फोर दं बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा खस्थ'खौ नेवसिनानैब्लाबो गावनि जा न'खर खुंनाय बा न'खर न'खर सामलायनायाव माबादियै खस्थ' खालामनो नांगौ बेफोरबायदिनो खस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनो आइजो माहारि होननानै बुङोब्ला थ' जों मिथिखायो आइजो माहारिया न'खरनि माइनाव होननानै बे आइजो माहारियानो न'खर सामलायनायाव गोबांसिन बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायादि हाय गावबा गावनि गथ' गथायनो गाननाय जोमनाय होनाय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय गोबां रोखोमनि खामानिखौ आइजो फोरानो मावखायो नङा होमब्ला नोंथां। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि आइजोफोरा गथ' गथायाइखौहाय माबादियै जादों माबादियै लोंदों गाज्रि खामानि मावदोंना मोजां खामानि मावदों बेफोरखौबोर खौबो मोजाङै जोथोन लानाया बर' आइजोफोरनिबा आइजो माहारिनि मोनसे मख'जाथाव खामानि बेफोरबायदिनो जों बर' आइजो फोरा गोबां रोखोमनि ओ खामानि मावबोनाय बा खस्थ' मावबोनायखौ जों नु नुनो मोनदों।
औ
बेफोरबाददियैनो ओ जों बर' आइजोफोरखौ गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि होनानै गावबा गावनि न'खर सामलायनायाव बा गोनां जानाय रांफोरखौहाय बुथुमनानै न'खरखौ मोजाङै मोजां रोखोमै सामलायलांनाय खौ नुनो मोनदों जेरैबादिहाय ओ सेरेब खावनाय बा सिरेब खावनानै ओ दखान फाहार होनाय बा हाथायावहाय फिथ फिथा साहा फाननाय बेफोरखौ जों गोबां रो मै नुनो मोन्दों। बेफोर रां जोंहाय गावबा गावनि गथ' गथायखौहाय सोलोंथाइ लानायाव नांगौ जानाय ओ जि बहि खलम बेफोरखौहाय बायनानै न'खरखौ सामलायलांनाय नुनो मोनदों। बेफोरबायादिनो गोबां रोखोम रोखोमै बर' आइजोफोरा ओ न'खर सामलायनायखौ जों नुनो मोनदों
औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों औ।
अ नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोल बा गामि गफायावहाय बर' आइजोफोरा माबादियै न'खर खुंबोदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो ओ एखे रोखोमैनो जोंनि ओनसोलफोरावबो बर' गामि फोराव जोङो बर' आइजोफोरखौ बेबायदिनो जिउ खुंलांनायखौ बिदिनो नखर दालांनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमै ओ जोंनि बर' आइजोफोरा न'खरखौ दालाङो ओ सोर
औ नोंथाङ नोंथांनि गारांखौहाय एसे ओ खम खोनानो मोनदों नोंथां?
औ दा खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादो नोंथां।
औ जोंनि ओ ओनसोलावबो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ बिदि एखे रोखोमैनो ओ न'खर दालांनायखौ जोङो बर' आइजोफोर खौ नुनो मोनो ओ बिदिनो जोंनि ओ गथ' गथाइफोरखौ ओ माबाददियै जोंनि इयुन जोलैया माबायदि मोजां जालांगोन बेफोरखौ साननानै ओ जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालाव ओ सोलों थाइ लानायफोरखौ फोरावबो गोख्रों नोजोर होनानै ओ गाव गाव गथ'फोरखौ ओ गोजौ थाखोसिम ओ गोजौ थाखोसिम दावखोलांनो थाखाय जोबोर गोख्रों नाजानायखौ जोङो आथिखालाव बर' आइजोफोरखौ ओ नु
औ औ
बिदिनो ओ आथिखालाव जोङो ओ आगोलनिसाय जोङो ओ बिदिनो सोलोंथाइ आरिफोराव मावना दांनाय जेरावबो ओ गोजौ फारसे दावगालांनायखौ जोङो आथिखालाव बांसिन नुनो मोनो। ओ बेफोर गासै बो ओ जोंनि ओ बर' आइजोफोरनि ओ नाजानायाव जा दों
औ
ओ बिदिनो ओ बर' आइजोफोरा ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ जेरै दानाय लुनाय ओ माइ गायनाय ना गुरनायनाय ओ बायदि खामानिफोराव जोबोर आखा फाखा। ओबेफोरखौथ गासैबो बि थिखायो ओ सोरबाया ओ दानानै ओ लुनानै बिदिनो दख'ना गामसा ओ फास्रा आर'नाइ बायदि दानानै ओ फाननानै बेफोरखौ फाननानै ओ बेफोरनि रांजोंनो अ न'खर खौ सालाय लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो सोरबाया जुमाय संनानै जुमाय फाननानैबो रां खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आ बायदि ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय ओ मैगंफोर ओ बायदिफोरखौबो ओ खाबथिंनानै हाथाइ बाजारफोराव फाननानै जानाय जोङो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ था आरि सावनानै साहा दखान फोर होनानै जानायखौथ' जोङो नुनो मोनखायो आनो बर' आइजोफोरखौ ओ आरोबाव बिदिनो ओ अमा दाउ जिब जुनारफोर फिसि फिनानै ओ न'खर सालायलांनायखौ थ' जोङो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनखायो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै ओ गुबुन गुबुन रोखोमै खामानि ओ मावनानै जोंनि बर' आइजोफोरखौ खौ जोङो ओ न'खर दालांनाय खौ जों नुनो मोनो
औ औ
ओ बिदिनो जोङो गोबां ओ दाउ अमा बोरमा मोसौ लानानै फिसिनानैबो जोङो ओ गोबां रां खामायनो हायो बेफोरनिफ्राय जोङो बेफोरखौ फाननानै आरिनानै जोङो गोबां मुलाम्फा फा मोननो हायो बिदिनो ओ न'खरखौ खुंलांदों आरो आबाद मावनानै आबाद मावनायाथ' जोंनि थांना थानायनि गुबै राहा होननानै जों बुंनो हायो। ओ बेखौ जोङो ओ नागारनो हाखाया आबाद मावनाय
औ।
बिदिनो ओ आबाद मावनाय आरो दानानै लुनानै ना गुरनानै जानाय बायदि दाउ अमा फिसिनानै आ बि दिनो जोंनि ओ बर' आइजोफोरा एबा बर' सुबुंफोरा ओ गासैबो बिदिनो मावै ओ जोंनि न'खरखौ खुंलांनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ।
ओ नोंथाङाबो आरो
औ नोंथाङा एसे गोसा गोसायै बुंलाय नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोङो उनाव मोजां ओ सम लानानै जोङो मोजाङै रायज्लायफिनसिगोन ना? खोनादों ना नोंथां?
औ।
औ बिदिब्ला जोङो उनाव मोजाङै रायजलायफिनसिगोन नोंथां ओ दा जोंना समाबो एसे गोलावनो जाबाय ओ जोंनि रायज्लायनाय खौ बेखिनियावनो दोनजनसै नामा नोंथां?
औ गोजोन्थों नोंथां। औ औ खोनादों नोंथां।
अ